खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादों
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
दाथ' आं नै ओरैनो दङ ओंखाम ओंख्रि संखांनानै
ओनमबा नोंथाङा आंजों दसे सालायनो हागोन नामा?
औ हागोन दे
होमब्ला नोंथाङा नोंनि सुबिदा बायदि आङो माखासे मा होनो, नोंथाङा मा आयदायाव मा होनो संरायनाय मोजांमोन बेनि सोमोन्दै फोरमायलांगोन आं
औ दा नोंथांजों आङो सावरायनो होननानै बुङोब्ला, जोंहा दा आथिखालाव जाबाय थानाय जेरै बिदुं बांनाय बेनि सोमोन्दैनो आं सावरायनोसै आरो जेरै आबहावानि बिदुं बांनाया बाराद्राय बारा जाबोगासिनो दं नङा होमबा बेफोर जाहोना मानि थाखाय, उफाय जाबोदों बेखौनों नोंथांजों सावरायगोन आरो दा आबहावा बिदुं बांनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा जेरै गोबां गिदिर गिदिर दारिमिन कलकारखानाफोर बानायबाय, आरो गोबां गारि मथर ओंखारबाय बेजों लोगोसे जोंहा आरोबाव बिफां लाइफां दानफायनाय हाग्रामा ओनसोल फोजोबस्रांनाय बेफोर लासै लासै बारा जाबोगासिनो दङ नङा होमबा बेबायदि आरो जोंहा मा दै लामाजोंबो जोंहा जाहाज खारनो बेबायदि मोनसे राहा मोनबाय आरो अख्रां लामाजोंबो जोङो एर खारनाय बेबायदि फारफ्रोमबो बिथिंजों जो हबा गोबां बेबायदि माखासे गारि मथर ओमफ्राय बे बिदि ओंखारनायजों मा जागासिनो दङ उखुन्दैफोरजों बिसोरनि माखासे ओ उखुन्दैफोरानो बारह गाज्रि खालामगासिनो दं आरो दा बैफोरो जाहोनफोरा, जोंनि माखासे सुबुं सुबुंफोरा बानायनाय जाहोननि थाखायबो जादों आरो मिथिं गानि माखासे मिथिंगायारि जाथायफोरनि थाखायबो जायो आरो आबहावानि बे गुबुंले एबा गेब्लेंनायफोरा जेरै बांद्राय अखा हानानै दैबाना जायोब्ला बै दैबानाफोरा माखासे हायेनबा, ओनसोलफोरखौ लोमसावलांनायाव बेफोराव खारनाय बा गोबां आबाद खहा खालामनाय न' बां खहा खालामनाय बेफोरबायदिया माखासे मिथिंगायारि जाथाय आरो दा बेफोरो बांग्रि मावनायफोरजोंबो जोंहा गोबां बेबायदिनो खहा जायो आरो माखासे बारहुंखाफोर बेफोरबायदिजोंबो खहा जालांनाय आरो गोबांनो ओमफ्राय नाथायबा दैबानाफोरखौबो जोंहा माखासे सुबुंनि मावनाय हाबानि थाखायबो जायो नङा होमबा बैफोरो दैबानाफोरा जोंहा दै लामाफोरखौ जोंनि माखासे टाउन एबा नोगोरनि सुबुंफोरा ड्रेनफोरखौनो लामाफोरखौहाय जेरै माखासे प्लास्टिक दाखोर दाला गारनानै बेफोरखौ गोथे होनाय जायो आरो ओमफाय बेफोरबायदि गोथै होनानै दैया बोहैनानै लामा मोनैयाव बिदिनो ओ लोमसावलांनाय बेबायदि लोमसावलाबायनाय बेबायदि ओ जायो आरो जाथाया बेफोर जोंनि सुबुं मावनाय माखासे हाबानि थाखाय जादों। बेफोरजोंनो जोंहा गोबां मेलेरिया थाम्फैफोराबो सोमजियो आरो जोंनि देहायाव बेफोरो अरोब्ला जोंनाव बेबायदि माखासे बेरामफोरा सोमजियो आरो बैफोर जाहोनफोरा जोंनि सुबुं मावनायनि थाखायबो जायो आरो माखासे मिथिंगायानि थाखायबोथ' जाखायो। दा जोंहा बिजों बांलांबाय थादों होननानै बुङोब्ला जोङो दिनै ओ गोबां गेदेर गेदेर दारिमन कल कारखानाफोर जेरै बिस्कुटनि फेक्ट'रिफोर बा माबा मोनसे ओ साबोन फेक फेक्ट'रि बेबायदि गोबां गिदिर गिदिर फेक्ट'रिफोर दंसै इथा इथानि फेक्टरिफोर इथा बानायनाय, सिमेन्ट बानायनाय बेफोरबायदि गिदिर गिदिर दारिमिनफोरानो ओमफ्राय ओंखारनाय माखासे उखुन्दै एबा गेसफोरा आबहावाखौ लासै लासै गुबुंले खालामदों लोगोसे मा खालामदों बिनि दाखोर दालाफोरखौ खाथियाव गारनानै बे हाफोराबो मा लासै लासै बे हानि गुनाबो गैया जानानै मा गाज्रि जालांगासिनो दं आरो दा बेफोरो माखासे हाबाफोरखौ जोङो बांद्राय जोंनो नांनायनि बारा बाहायनायनि थाखायबो जोंनाव नांगौनि बिबाङा बांदों आरो जोङो माने जेरै दैफोरखौबो जोङो आद्रिुयै बाहायगारो जेरै जोंहा फथोबफोरखौ हगारनानै दोननाय ओरैनो हगारलनानै दोननाय बा जोंहा माबा मोनसे ओ बेबायदिनो मा होनो दैफोरखौ ओरैनो आलद्रि हगारगारनाय बेफोरबायदिजोंबो जोंहा दैनि खहा जागासिनो बेबायदिनो जोंहाबो मा माखासे नांगौ मुवा बेसादफोरखौबो जोङो नांनायनि बारा बाहायो आरो आरो जोंना सुबुं अनजिमा बांनाय बेबो मोनसे मिथिंगायारि ओ खैफोद बा आबहावा गुबुंले खालामगासिनो दं जेरै जों सुबुङा सानफानि एफा बारानिफ्राय बारा बांबोगासिनो दङ बै सुबुं अनजिमाखौ बांनाय होबथा सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानो थाखाय जोंहा मा खालामनांगोन न'खरसेयाव बा मोनसे न'खराव सासे बिमा बिफाया मा सानै गथ'नि बारा खांनो मोना बेफोरबायदि दाथ' मोनसे आयेन खालामना होदों नङा होमबा बेबायदि आरो दा बांसिन मानसिफ्रा बेखौ मानिनानै सोलोंजोबनो हायाखै आरो नाथायबा बेखौ मानिनानै सोलियोबा जोंहा मा जोंनि आबहावाखौबो गोग्गो लाखिनायाव मदद खालामगोन आरो मानो होनब्ला जोंहा सुबुं अनजिमाया बांनानै जोंहा मा हा हुवआ गैया जादों नङा ब थोआ जाबाय बेनिखायनो जोंहा नांगौ एसेबां हा गैयिनि थाखाय हाग्रामा ओनसोलफोरखौ फोजोबनानै हाग्रा दानस्रांनानै हादान लाहैनायफोरा बेफोरावनो सोमजियो आरो अब्ला जोंहा बै हाग्रामा ओनसोलफोर फोजोबस्राङोब्ला बेवहाय माखासे जेरै अखानि बिबांफोरा खमायलांबाय हा जामख'नाया बारा जालांबाय बेफोरनो आरो आरो बिफां लाइफां दानफायनायजों जोंहा मा जागासिनो अखानि बिबाङा लासै लासै खमायलांनानै जोंनाव बिदुङा बांद्राय दुंनायजों जोंहा मा जागासिनो ना आ गोबां आबादफोरखौबो जोङो सम मथे बोथोरजों जोङो मावनो एबा खायफानो हाला बेबायदि जाबाय आरो बेफोर गासैबो मा माखासे जोंहा बिफां लाइफां दानफायनाय जों सुबुं माहारिया मावनो हाबानि थाखाय जादों आरो बेफोरखौ होबथानोब्ला जोंहा सिगाङाव बिफां लाइफां गायनांगोन बै दारिमिनफोरखौ जोङो नांनायनि बारा जोंनो मा खालामनांगोन दारिमिननिफ्राय दिहुननायफोरखौ नांनायनि बारा जों बाहायनो नाङा अब्ला जोंहा गोदान गोदान दारिमिनफोरा ओंखारनाय नङा आरो दा आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा
औ नोंथां आं नोंथांनो होनबा मा होनो जोंनि जिउआव औवानि बाहायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायलांसै जोंनिया औवा होनोबा औवा बिफाङा जोंना मा मोनसे मा होनो नोलो हारिनि बिफां नङा होमबा नोंथां जोंना बे औवाया मा नैजि नैजिबा फुटसो गोजौ जायो ओमफ्राय बिनि मा होनो बियो बिलाया लावज्रेद लाउज्रेद महरनि बिफाङाबो मा होनो गोथां गोथां जायो आरोना ओमफ्राय बे औवाया जोंना फार्स्टआव मा होनो मेवानिफ्रायनो जोंना औवाया जालाङो आरोना औवा मेवनिफ्रायनो आरो जोंना बे औवा मेवाइखौ मा ओंख्रि गोजा जायो आरो बेबायदिनो मा होनो जोंना औवाखौ सिगां गोदो गोदायनिफ्रायनो बायदिसिना न'खरनि खामानिफ्राव बाहायबोदों आरो ना गिबियावनो मा होनो जोङो थाग्रा खुलि लुनाय गोदो गोदायथ' एसेबां मा होनो जौगा थाखोनि एथबां मा होनो सिमेन्ट अन्थाइ बाला इथाफोर गैयामोन ना आरो बिदि मा होनो न' लुनो थाखाय जौगा थाखोनि बेसादफोर रावबो मा होनो खरसा खालामनो हायैनि थाखाय जोंना मा औवाफोरजोंनो सिगांनि सुबुंफ्रा मा होनो जोबोद समायना समायना न गोरबा बेसादखौ बायनानै लायोमोन आरोोना जोंना न' लुनायाव मा जोंना थं हिसाबैबो बाहायोमोन जोंना औवा बुरखाफोरखौ। जोंना मा होनो औवाया जोंनिथिं गुबैयै आं मा होनो मोनथाम रोखोमनि नुयो आरोना जेनेबा। औवा बुरखा औवा गुबै ओमफ्राय औवा मा होनो औवा हाथाइ होनो जोंना जोंना औवा बुरखाया औ औवा थेरेखौनो औवा हाथाइबो होनो औवा बुरखायानो जों नामा एसे गिदिर गिदिर जायो नालाय बेखौ जोङो मा होनो न'नि खुन्थिया बानायनाय बा साल खुन्थिया बानायनाय जि दाग्रा साल खुन्थाया बेखौ बानायनायाव बाहायो आरोना आरो ओम औवा गुबैफोरखौ जोंना बै मा होनो फेरायखाय ना न'नियाव खुमा बेखौ खेरायखानाय एबा मा होनो उखुम मुदा बैयाव गोलाव गोलाव जेनेबा थिंफ्राव मिसिनो थाखाय होयोना एसे रेजें जानायनि थाखाय बेफोरखौ मा होनो बा एसे गिलिर जानायनि थाखाय होयोमोन आरो ना जेनेबा औवा गुबैया एसे फिसासिन जायो नालाय औवा बुरखानिफ्राय बेखौ होयो आरो ना गोजौ ओमफ्राय जोंना औवा हाथाइफोरखौबो जों गोबां खामानियाव बाहायनाय नुो जेनै जि दानायफोराव खरखाफोर बानायनाय बेफोरबायदि आरो गोबां खावानियाव बाहायनाय नुयो आरोना बेबायदिनो न' लुनायाव जोंना मा बबाह होनबा जोंना थं गायनायावथ' बाहायखोन नांगौ जोंना बांसिन माो दंफांफोरबो मोनला बायामोन ना बा दंफांफोरखौ जों मा होनो सिदा सिदा गोबां आरजाथाव मोना ना थं गायनायनि थाखाय बेनि थाखाय जोङो मा जोंना न' लुनायफोराव गिबियाव मा थं गायनि थाखाय बाहायगोन बिनि उनाव मा होनो इन्जुरफोरावबो जोंना बाहायो आरोना दानखुमनानै बाहायनाय नुनो मोनो। बे एन्जुरखौ माबानानै बेनि उनाव दुमखांनायनि उनाव जों मा बेखौ हाजों लिरो आरोना म बेनि उनाव आरो जों मा उखुमावबो जों बाहायनाय नुनो मोनो खेराइखानायफोराव आरो बेनि अनगायै जों न'आव बाहायनाय बायदिसिना बेसाद जेरै मा होनो जोंनि सानफ्रामबोनि जिउआव नांगौ जानाय जोङो मैगं सुदुग्रा खादानिफ्राय लानानै मा होनो मैगं सुग्रा खादा जेरै मा होनो ओंखाम एरै सावग्रा खादौ ओमफाय मा होनो बै मोनसे ओंख्रि साग्लिनो थाखाय जोंना सागंबो बाहायोना। आरो जोंना मा होनो बेफोरनि अनगायै जों जेरै ना गुरनायाव जोंना आइजोफोरा ना गुरनायाव जोबोरा आखा फाखाना बेनि थाखाय जोंना बर' आइजोफोरा। मा मा होनो जेखाइजों ना गुरोमोन ना आरो जोंना ना लानो थाखाय जोंना खबाइ बाहायनाय जायो। आरो बेनि अनगायैबो जोंना ना हमग्रा गोबां होनो सेन मा होनो खखा फल' बेफोरबायदि मा होनो आगजुफोर बानायो आरोना जोंनिया जोंना सिगांनि बर' बिफाफोरा मा होनो जोबोद मा होनो औवानि बेसादफोर राननायाव आखा फाखा मोना जोंना आरो जेरै जोंना सानफ्रामबो मा होनो जेरै माइरं जावनो थाखाय जों संग्राय नांगौ नङा होमबा नोंथां? संग्राय सान्द्रि जों माबाफोर बुस्थुफोर दोननो थाखाय जेरै सान्दांगा गुवार गुवार हेबनानै जोङो मा बानायनानै होयोमोन आरोोना जोंनि सिगांनि मा होनो बोराय बर' बिफा बोराइफोरा बेफोरनि अनगायैबो जों नामा जोङो सान्दुंनिफ्राय बारग'नो गोदोथ' एसेबां साथा आरि बेफोरबायदि दानि बायदि जौगा थाखो माबाफोर गैयामोना खौ जेनेबा जों सान्दुंफोरनिफ्राय बासायनो थाखाय गायनाय फुनाया जोंना मा गोलाव गोलाव गांजेमा खफ्रि बा हालेवनायाव एवग्रोम हालेवनायाव गानग्रा जोंना फिसा फिसा मा होनो खर'नि खफ्रिफोरबो हेबनानै लायोमोन ना बेफोरनि अनगायैबो जोंना मा होनो जि दानायाव गोबां रोखोमनि आगरफोर बाहायनायाव नांगौ जायो आरो ना जेरै मा होनो गनसि बालेब गरखा बे बिदिनो अनेक रोखोमनि मा होनो आरो सालखुन्थायाथ' आं बेहायनो बुंखाबाय बिनि अनगायैबो जोंना मा आबादफोराव बेरा होनाय नङा होमबा नोंथां जोङो मा होनो आबादफोरखौ जिब जुनारखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो बेरा होनांगौ जायोोना बेनिखायनो बेरा दुमनो थाखाय जोंना आबाद जेनेबा बायदिसि रोखोमनि आबाद मावनायखौ जोङो बेरा होनो खानानै होनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंना जेरै माखासे मानो लाग्रा बिफांफोर बेफोरोथ' जोंना अबा अबेबा मा होनो हाफ्राव थायोबा बांसिन फिथाइफ्राबो गाज्रि जाय ना बिनि थाखाय जोङो मा माखासेखौ खुन्था गायनानै आरो बिनि उनाव मा होनो माखासे ओरै गोजौआव मा होनो खें बायदि होनानै आरो माखासे मा होनो बिजौफोरखौ दालाय दालायफोरखौ मा गारनानै होनाय जायो आरोना बेफोराव मा होनो जोंना मोजाङै मा होनो फिथाइफोरखौ मान होनाय जायो आरो जेरै अनेक रोखोमनि जै लाव जोगोनार खांस औ बेफोरबायदि मा होनो बेसादफोरखौ मा होनो बिफांफोरखौ मानला होनाय जायो नङा होमबानो नों आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंना मा होनो जोंना मानसिनि थैनायफोराव बा बर'नि हाबाफोराव जोंना चाइनाफोर लुयोना बेफोर लुनो थाखाय जोंना मा खालामनांगौ जायोमोन औवाफोरखौ जोंना खायै खायै जोंना मा होनो साइनाफोरखौ बानायोमोन आरोना जोंना जाग्राफोर जाग्रा बा जिरायग्रा जायगाफोर बानायोमोन नङा होमबा नोंथां बे औ खानायावनो जोंना मा माखासे जिफोर बा स्क्रिनफोरखौ खानानै जों मा जों दाबो नुयो जेनेबा आरो बिल्डिंफोर न'फोर लुनो थाखायबो जोंना मा गिबियावनो जोंनो मा औवाजों सुंथा सुंथासो जोङो थालायहोलांङो नङा होनबा नोंथां
उम
आरो जोंना मा होनो मोनसे गोनांथार माबाया जाबाय जोंना मानसि थैनायावथ' जोंना नांथारगौ जोंनो औवानि दारहाबो नांगौ जायो आरो जों नामा मानसिखौ बाननानै लांनो थाखाय जों नामा मा होनो औवानि माबा गनफोरबो जेनेबा बाहायनाय जायो आरो ना जेनेबा गावसिोरनि नेम बायदि आं बेखौ बांद्राय मिथिया जेनेबा बेबायदि जोंना जोंनि सानफ्रामबोनि जिउआव जों मा होनो औवानि बाहायनाया गोजोबोर मा होनो गोहोम गोनां आरो ना बेफोरनि अनगायैबो जों मा औवानि जोबोद समायना समायना मा होनो
आ
न'खराव साजायग्रा बेसादफोर बानायनाय नुयो नङा होमबा नोंथां?
औ
जोंना औवानि साजायग्रा गोबां समायना समायना बेसादफोर हेबनो रोङो आरो जोंना माखासे मा होनो जिरायग्रा सियार टेबोलफोरबो बानायबावोसो मा होनो आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंना मा होनो बिफां सायाफोराव जिरायनो थाखाय जोंना औवाफोरखौ मा होनो खानानै मा बानायो जिरायग्राफोर बानायनाय नङा होमबा नोंथां। आरो जोंनिया मा दैमाफोराव जोङो मा दैमाफोराव दालांफोर बानायनि थाखाय जों मा गोबां बिबांनि मा होनो हौवाफोर नांगौ जायो आरोना जों दालां सायखं जोंनाथ' मा होनो सिगांनि समाव बिराद बाहायनाय जायोमोन जोंना मा होनबा मोजां रोखोमनि दानि बायदि माबा जौगा थाखोनि जोंना मा होनो ब्रिजफोर गैयामोन नालाय बेनि थाखायनो जोंना बोसोरफ्रोमबो गोदान गोदान मा होनो औवानि दालां हेबनानै होनाय जायोमोन आरोना
औ
बेबायदिनो मा होनो जोंनि जिउआव मा होनो गोदोनिफ्रायनो दासिम मा होनो औवानि बाहायनाया मा जोंना सोलिगासिनो दं आरोना होमबा बेनिसै नोंथां आंनि बुंनांगौआ।